औ
अ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ। ओ मा आयदायाव सावरायनो सानखो नोंथाङा?
दिनैहाय जोङो ना हमनायनि सोमोन्दै सावरायसै।
औ दे। जायग्रोदो।
उम। नोंथांमोनहा माब्लाबा ना हमफेरबाय?
बिदिथ औ हमनाया हमफेरबाय।
मा मा ना हमनाय?
जों सें ना सेंना माने बुजिय ना?
औ नास्राय
औ औ बेलेग बेलेग माबा होनो खोमा जोंनियाव माबा सें ना होनो ओमफ्राय फिथिख्रि ना बोथिया ना नाथुर ना बिदिनो गोबां खांख्राय नुबोना हमबोबाय आरो आङो।
औ खांख्राय माबे समाव हमो नोङो?
बिदिनो दै रानबा सान्दुं गोसायाव दंगफोर सारोना जोंनिथिं। अ बेहाय। हखर हालाफोराव बिदिनो मोनबा हमला बायो आरो
उम जोंनिथिंथ जोंनिथिं औ जोंनाथिं। थ बिदिसो दै जेनबा जाम्फैनि दै फैयोना? बे जाम्फैनि दैयावहाय मोना मोनायावहाय टर्स लानानै नङाबा बनजार लानानै माने सावनानै नागिरो आरो
औ
बिदिनो मोनो जाम्फैयावहाय जोंनाथिं फिसा फिसासो मोनो खांख्राइखौ
सेरथिं गोदोर गोदोरानो मोनो ओ बिदिनाव हराव बिदि दंगआव नोंसोरनिथिं जाम्फैनो गोनां जोंथि माने दंग ब होननो आ औ बेयाव ओ सिखा ओ सेखा लानानै ओमफाय खुसिया सुब ग्रा बिखौ लानानै ओ नागिरो आरो हराव ओमफ्राय बिदिनो ओ ना सें ना ओमफ्राय बे खांख्राइखौबो बिदिनो मोनन्नो हराव
अ
बिदिनो इ ओ गोबां ना मोनो बे नाखौल मोना
औ
औ
एखौ मोनायाव हमो नाखौ
ओ औ मोनायाव हमो
दैयाथ' होनबा गोग्गो जानांगोनना बिदि ना हमनाय समाव
औ ओ एसे ओ सानदुं दुंनानै ओ दैज्लाङाव सान्दुं गोसा दुंनानै ओ दैया रानोना ओमबानि टाइमावबो नायो आरो नागिरो।
ओम
बिदिनो गोबां ना मोनो
जोंनाथ बेखौ बे ना ना हमग्राखो ना हमग्राखौ बै बे नाखौहाय माबाजों गावो ना थिरजों बोरैबा गावोना नाखौजे थिर बोरला बायदि बानायनानै गावोना
जों आं इदि नुफेराखै नुफेरानो जोंनिथिं बिदि
अ जोंनाथिं बोरला बोरला बायदि खालामनानै ओमफ्राय बेयावहाय साथानि बै आथिं थायोना साथाया खाराब जाबा बेखौ बाहा हायना आथिं बेखौ लहाखौ बेखौहाय जमा खालामनानैहाय गनाव समा खाथुमबायना ओमफायो बेखौहाय खा थुननायनि उनावहाय बेखौहाय औवायावहाय खानानै ओमफाय बेजोंहाय बोरलाबादि खालामनानै नाखौ मोना मोनायाव गावो आरोना बिदि गावो जोंना
ए औ जोंनि
औ
ओ बिदिनो जोंनिथिं दैमाफोरावबो आरो मोब्लिबदों ना हमो। मिथियोना बै कारेन्ट सत होनाया बिदिनो गोबां नाबो हमो आरो औ ओमफ्राय ना गर-गुरफेरबायना नोंथाङा
औ गुरबाय गुरनायथ औ गुरबाय
औ मा मा ना मोननाय
थ मोनो जोंना नहाय नाथुर मोनो बेखौनो मोनो ओ जों मासखौनो मोनो ओमफायो मा होनो ओ एलेंगा मोनो फोथिख्रि मोनो
मा नाखौ होनोब्ला जों
गुफुर कालारनि थायोना गुफुर गुफुर गाबनि आयसायाबो गुफुर नायाबो गुफुर बिदि आं बिदि मोनो ओमफ्राय माबा सायोबा जे सायोबा जे माने फासि जे बे दैयावहाय साना दोनोना थबस्रु सासनानै दोनोना
औ जोंनिथिं लानि होनो बेखौ
बेखौ हाय सा सनानै दोनग्रायाव बा माबा मोन गोन नोङो ओ मा होनो एलेंगा मोनगोन औ एलेंगा बांसिन नाङो आरोना जोंना जों एलेंगाया गोदै जाथारो जानो ओमफ्राय हाययो नोङो गुरोबा बे दै देरनाय समावहाय दैया जुदि गिददिर देरदोंबा बेवहाय दैलामावहाय जुदि नों जिं जिं जिंआवहाय गुरोबा माबा गाखोयो फिथिख्रि ओमफाय एलेंगा बिदि गाखोयो जिं जिं दिनाव दै आरो ना। गोगो नोङा दैया ओमफ्रायहायो साइद साइद आव गे गुरनांगौ ओमफफ्राय जुदि दैया ओरैनोल स्राय स्राय बे साइदआवहाय मा होनो ओ दै जेनबा दै बोहैलांनायावहाय ओ साइद साइदआव गांसोआवबो दै थाङोना बिदियावहाय बा। बे अन्थाइनि दैेयाथ अन्थाइआव थाबाय। ओमफफ्रायहायो मायाव थाङोना साइदआव हाय। गुवार जायो नालाय दै लामायाव। औ साइडनि। दैयाव माबायाव गांसोयावहाय नाथुर मोनो नाथुरखौनो बांसिन मोनो आरो ना।
औ ओमफ्राय नोंसिथि गांजेमा मोनोना मोना गांजेमा एंखावरि। फाय खुसियाखौ मिथि जेदा खुसियाखो मोनोना
उम खुसियाखौथ बारा मोना जोंनाजों खुसिया मोना। माफा मानै बिदिल मोनो। खुसियाखौ
औ जोंनिथिं मोनो।
आतसा जोंनाथिं खुसिया मोन ना माबा मोनो बामि मोनो थु थुरि मोनो बिदि मोनो आरो
जोंथिंबो मोनो बेफोरखो
उम उम
बिदिनो गोबां रोखोमनि ना मोनो दैमायावबो ओमफाय बिदि दंगआवबो।
औ बैयावथ मा होनो खखा सानानैबो मोनो।
औ बिदिनो दैज्लाङाव जों औ दैज्लाङाव आरो जोंनिथिं हा ओ दंग हाखरनि नाबो बोहैैबोयो।
औ उम
हाखरनि गोबां ना फैदेरो ओमफ्राय बेखौ फुङावनो थांनानै ओ मानसिफोरा साथेहैयो। एबा सेखा लानानै दानो बेयावनो गोबां ना मोनो। औ
आतसा नाखौ सिखाजों बोरै दानो?
आंथ नुफेराखै बात नाथाय ओ सिखादोनो दानो आरोना इसोरो।
आतसा।
ओमफाय। दे सारसिनो।
उम
आरो दाथ दैज्लां दैज्लां बोथोराव दुब्लिफोराव ओ आइजोफोरा ना गुरहैयो जेखाइ लानानै।
औ नाथ गुरनो थाङो औ आरो सायोबो। आ सान्दुं दुंबा बां सिन मोनो नामा गुरनानै नाखौ?
औ। मोनो ओ सानदुङाव माने नाया ओ माबा दैया गुदुं जाजोबबा ओंखार जोबो ना?
औ।
नो आरो।
ओम जोंना ओजोंथ जा माबायाव दुब्लियावनो मोनो माने। दुब्लि गुवार दङना बेयावनो मोनो गुरबानो मोनो।
औ जोंनावबो।
उम। नोंथाङा गुरनायनि अनग ओम मा खालामो सारोबो ना?
औ औ सारोबो।
उम।
सारनानै लोगोफोरजों बिदिनो ओ ना सारनानै ना सारो आरो ना दंग फोराव।
औ।
गोबां ना मोनो। नोंथाङालाय गुरोबो सारोबो ना?
ओम गुरोबो सारोबो सायोबो। आं खखा सायोमोन सि हायो। खखा सायोमोन ओमफायहायो ना ना गुरोमोन ओमफायहायो आरो दै दै जे बे फार्स्ट टाइम फैजेनो ना दैया। जेनबा जाम्फैयाव बिदि बोहैजेनबोबा बे समावथ गोगो फैयाना दै बे समावबो मुस्रिजों। सायो जों। आरो ओ मोस-औ मुस्रिजों साबा लाफिबो बानायो ओमफाय। मोनो आरो ना।
लाफिउ माने ओ।
लाभ औ औ माने ला लाफिया बै जे मा होनो बैसोर जे सायोना माबा जे सारोना। जिस। सारग्राया बिदि ओ गब्लं-गब्लं गोनां एसे थायो आरोना बे मुस्रिनिफ्राय देरसिन एसे गब्लं थायो। बिदि बानायो। ओमफाय बेखौहाय मा होनो गनावहायो खायो माने। माने बेखौहाय गनखौहाय थंनै बानायबाय ओमफाय बेखौहाय खाबाय ओमफाय बेखौ ग्रोब ल जिराय होफैयो आरोना जाम्फैयावहाय। ओमफाय गोजौनिखौहाय हमथाबाय आरो ना।
नाया बांसिन हाबो आरोना ओम बाना
माने ओरैनोथ सानै सानै दं दंग आवहाय जामफैयावहाय सानो हाया नालाय सानै सा टाइम मोना नालाय एखा साजाबाय आरो ना गोजौआवल हमथादो बै गनखौ बै गन गंनैखौहाय गाहायथिं गुवार खालामबाय गं बै गंनैजों गोजौआवहाय खाथाबबाय आरोना ओमफाय बेखौ गाहायनिखौ फुवारनानैल सानानै दोनदो आरो बानाय माबाया हाबबाय। थसिगोन मालाय नों‌ आ ओरैनोल गानानै गसंनानै थाबाय थादो गोजौआवहाय
औ बे नाया हाबफैबा ओमफ्राय
औ थिखोबायनो जासिगोन बे गनावहाय थि बानो गन गंनैआवहाय हमबानो थिखोबानो जासिगोन आरो ना
ओ आरो दुब्लिफोराव सेन सायोना नोंसोर? थिग नोंथांमोननिथिं औ‌ ओ ना हाबो हाबा सेन साबा नोंसोरनिथिं
हाबो हाबो हाब होनबा दोनथनोयसै दिनै।
औ दे नोंथां।